हेलौ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों दे आङो। दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना रायलायनो थाखाय।
हागोन हानायालाय ओम
औ औ होमबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै आयदायानो जाहैबाय जोंनिया मा होनो जिब जुनाल बा दाउसिन दाउला बेफोरखौ लानानै जों रायलायसै। मा होनो जों जिब जुनार होनना बुङोब्ला माने जों माखासे बाहागोखौ माने जों न'आव फिसिनाय मोननो हायो आरो हाग्रायाव फिसिनायखौ जों मिनथिनो मोनो। न'आव फिसिनाय जिब जुनार होनना बुङोब्ला माने जों मोसौ बोरमा दाउ हांसो अमा। बेफोरखौनो मिथियो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना हाग्रानि जुनारफोर होनोबा जेरै- गा मैदेर सिंह मोसा बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदिखौ जों मोनथिनो मोनो आरो जों आरो खायसे खायसे खौ जों हाग्रायाव हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ जों खायसे खायसेखौ माने मेगनजों नुनो मोनो आरो खायसे खायसेखौ जों माने सिराखानाफोराव थाङोब्लासो माने जों नुनो मोनो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा औ औ। जोंनाथ' मा होनो न'आव फिसिनाय जिब जु जुनार होनोबो होनना मिथियोब्ला जोंहा बेफोरखौनो मिथियो आरो जेरै मा होनो दाउ अमा होनो मोसौ बोरमा हांसो फारौ बेफोरखौनो जों मिथिनो मोनो आरो नोंथां आरो जों माने बैफोर जिब जुनारनि फ्राय माने जों खायसे बिथिङाव जों हेफाजाब मोनो आरो खायसे बिथिङाव माने जों रांखावरि हेफाजाबखौबो जों मोननो हायो आरो नोंथां। जोंना रांखावरि हेफाजाब होनना बुङोब्ला बैफोर जिब जुनारफोरखौ जों माने फाननानै बा बैफोर जिब जुनार औ जिब जुनारनिफ्राय जों होनो गाइखेरफोर मा होनो मोसौ बोरमाफोरखौ जों जेरै मा होनो गाइखेर मोनो बैफोरखौ जों फानोब्ला माने जों रांखावरि हेफाजाब मोनो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां आरो जोंहा अमा फोर खौबो जों मा होनो बुरजा फिसा एरहोनानै बा बुरजा खालामोब्ला जोंहा माने रांखावरि हेफाजाब मोनो आरो नोंथां। आरो जोंहा दाउ अमाफोरखौबो जों माने बुरजा लायोब्ला माने जों न'आवबो जानो ए बिदिनो आलासि दुमसिफोर फैयोब्ला एबा जों न'आवनो जानो गोसो जायोब्ला माने जों जानो मोननायखौ नुनो मोन नो आरो नोंथां आरो जों हाग्रानि हाग्रानि जिब जुनारखौ होनना बुङोब्ला माने जों बांसिनखोनो खहा खालामनाय बुंनो हायो आरो जों माने दानि नै दिनैनि समावथ' माने खायसे खायसे ओनसोलाव जों माने हाग्रानि जिब जुनारफ्रा माने गामियाव फैनानै बा न'खर न'खर हाबनानैहाय ओं सिलिंखार खालामनाय बा खहा खालामलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां मिनथिनो मोनो खोनानोबो मोनो आरो। बेफोरबायदिनो जों जेरै हाग्रानि जिब जुनार होनोब्ला माने मैदेर मोख्ला बेफोरो गामिफ्राव फैनानै माने होनो आबादखौ सिलिखार खालामनाय बेबा मा होनो न'फोरखौहाय सिफायलांना गालांनाय बेफोरखौ जों खोनानो मोनो आरो इफोर माने जाफ्लेबाय थानाय जोंनि माने गामि ओनसोलफ्राव खोनानो मोनो आरो बेफोर। खौहाय बेफोर जाथायखौ ओजोंहाय‌ आरो मोख्राफोर बुंनो थाङोब्ला जों मिथिनो मोनो मा होनो मोख्राफ्रा माने न'फोराव माने मिथिस्लाबाजासे फैनानैहाय माने न'नि माल माथा मा होनो मुवा बेसादफोरखौ माने आलाय सिलाय खालामनाय बा औ जानाय लानानै खारनाय माहोनो मुवा बेसाद संग्रा माबा बेफोर जिनिस थायोब्ला माने लानानै खारनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा हाग्रानि जिब जुनार होनबा जिबौफोर जेरै हाग्रानि अमाफोर फैयोब्लाबो जोंहा माने गिनांगौ जायो माने न'नि अमाया जेरै माने हाग्रानि अमाया बैफोरखौ माने गिथावना होननानै जों बुंनो हायो। बे थिग बेबायदिनो जोंहा माने हाग्रानि जिब जुनार होनना बुङोब्ला जों बेफोरखौनो बुंनो हायो। खहा खालामो होनना बुंनायखौ बुंनांगोनो आरो जोङो माने न'निफ्रा माने जेरैहाय जोंखौ हेफाजाब होयो बेफोरबायदि नङा हाग्रानि जिब जुनारफ्रा आरो दाउसिन दाउसिन दाउला होनना बुङोब्ला जों बेखौनो होनो माने हाग्रानि दाउफोराबा माने जों खायसे दाउफोरखौहाय न'आव फिसिनानै माने माथो फोरोंनानै मानसिनि राव फोरोंनानैहाय माने ओं लानानै हेफाजाब होनायखौ जों मोनथिनो मोनो आरो नुनो मोनो जेरैहाय दाउ मैना दाउ सावस्रि बाथ' बेफोरो माने मानसिनि राव लायो। जेरै माने जोंनि मानसिनि रावजों जि रायलायो बिसोरो मोजां रायलायबा मोजां लागोन। आरो गाज्रि राव रायलायबा गाज्रि रावखौबो बिसोर सोलोंगोन आरो बिनि थाखायनो जों माने मोजां राव फोरोङोब्ला बैसोरो जोंखौ माने माब्लाबा समावहाय जोंखौ मोजां खामानियाव हेफाजाब होगोन होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां जाखिनि हायो?
जेरै आं नोंथांनाव सोंनोसो नागिरदों आरो नोंथांनि न'आवलाय मा मा जुनार रा दा न'आव फिजानानै दं दा माबैसे बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंदो मोननैसो? फंनैसो बा नोंथांनि न'आव
जोंनि न'आव बुंनो मा होनो जिब जुनार जुनना बुंनो थाङोब्लाथ' दा जोंनियावहाय माने मोसौ दं मोसौ बोरमा माहोनो दाउ बेफोर दं आरो ओमफाय हांसोआ गैया आरो जोंहानियाव माने। मोसौ बोरमा दाउ बेफोरो दं आरो जोंनियावहाय अमाफोराहाय माने बे निफ्राय माने बेफोरखौहाय जों माने लाखानाय जायो होनना बुंनो हागोननाा जों जेनेबा मोसौखौ जों मानि थाखाय लायो होनबा माने जों गाइखेर लोंनो बा माबा मोनसे हालेवब्रबनो दा होनो दानि दिनावथ' माने टेक्टरसो जाजोबबाय नालाय माने जों ट्रेक्टरखौ माब्लानि समावबा मोनस'वा जायो बेनि थाखायनो माने मा होनो एसेबाबो न'फ्राव मैगं थाइगं एवना जानो मा होनो मैगं थाइगं फोनानै जानो थाखाय जों माने मोसौखौ मा होनो हालेवनानै हालौनो थाखाय मानिे बै मोसौखौ लानाय जायो आरो। आरो बेजों जोंहा माने अमाफोरखौ लानाया जोंना माने रांखावरिआव हेफाजाब मोननो थाखाय बा माबा माब्लाबा समावहाय जों माने फैसा रांखावरिफ्रा एसे प्रब्लेम जायो नालाय माने बैफोरखौ फानोब्ला माने जोंहा एसेबाबो एसेबाबो रांखावरि आयदायाव सुफुङो होननानै सुखयो होननानै जों बुंनो हायो नालाय बेनिखायनो लानाय जायो आरो आरो जोंनाथ' माब्लाबा समावहाय जानायफोरा माने गाला गिला गारनाय जायो नङा होमबा नोंथां माने बैफोर ओंखाम खालायफोरखौ माने जा जानो थाखायबो जों लानाय जायो आरो आरो जोंहा दाफोरखौबो जों बिदिनो लायो होनना बुंनो हागोन माने दाउफोरखौ जों माने सानाव खेबसे मा होनो जायखिया सानाव खेबथामफोर आदार होयोब्लाबो माने जोंहा मा होनो मोजां जायो आरो जेनेबा जों बांद्राय जोथोन लानांनांगौनि गोनांथि गैया बेबायदिनो बोरमाखौबो जों माने बोरमाखौ बोरनो दाना होआलासिनो माने जों हगारना होयोब्लाबो माने बोरमाफ्रा माने हारसिंनो हारसिंनो माने ओं गांसो जायो जोंनि न'खरावहाय बे बोरमा दाउ अमाफोरखौहाय एसेब्लाबो माफा मानैब्लाबो माने हायाब्लाबो बिनि थाखायनो लानाय जायो आरो नोंथांमोनहालाय माने बेफोरबायदि जिब जुनारफोर फिसियोना फिसिया
जोहा जेरै बोरमा बिदिनो मोसौ अमा बे दं आरोना रै बारियाव बेबायदिनो आबाद खालामनो थाखाय
औ
बेफोरखौ लानाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा बुंलांबाय जेरै
औ
हाग्रानि हाग्रानि जुनारखौबो नोंथाङा बुंलांबाय दहाय एसे जेरै सिंह मोसा मुफुर बिथांमोनाथ' जेरै गावनि फिसासिनखौ जायो
औ
अब्ला जोंखौबो लोगो मोनबा बिथांमोना मा खालामगोन बा जागोन ना जोंखौ ओरैनो हगारगोन बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंगोन दे
औ
जोंथ' फिसासिन जाहैबाय नालाय जुनारनो सिंह मोसाफोरनिफ्राय
औ
जोंखौ लामायाव लोगो मोनबा बिथांमोना मा खालामगोन एटेक खालामगोन ना खालामगोन बेनि सोमोन्दै फंनैसो
औ माने मा होनो बे मोसा सिङाव मानिे बेसोरथ' माने जुनार बा जि मोनो बेखौनो जायो नालाय जेनबा बिसोर बेदर जाग्रा जुनार जाया जाबाय जिहेतु माने बिसोरो माने मानसियानो जा जियानो जा माने बिसोरो लामा सामाफ्राव नुंफ्लां बायोबा जाखागोन आरो माने एटेक खालामगोन नोंथाङा बुंनांखौ एटेक खालाम होननानै माने जागोन आरो माने जों बिसिोरनिफ्राय बारग'नो हानायनि राहायानो गैखाया होनना जों बुंनो हागोन आरो जेनेबा जोंनि आखाइ माने बैसोर माने मो मोसा मुफुर सिङहफ्रा माने बिसोरो जेनेबा मा होनो सिखाफोर लाबाबोथ' जों माबानो हायाखै नालाय मानिे आखाइयाव जेरै सिलाय बा बेफोरबायदि मा होनो मोसा सिगयो म होनो बेफोरखौ जुनारफोरखौ सिगिग्रा म मा होनो बेसाद थायोब्लाबा जों रैखा मोनगोन आरो नोंथां जुदि जों बेफोर जोंनि आखाइयाव थायोब्ला माने जों बैसोरनिफ्राय बारग'नो ह हाखाया होनना जों बुंनो हायो आरो नोंथां बिनि थाखायनो माने जों लामा सामाफोर थाङोब्ला माने सांग्रां जानांगौ आरो एसेब्लाबो माने जाहाथे बैफोर जिब जुनारनिफ्राय जों बारग'नो हायो
उम
ओरैनो माबाफोर आइदिया दं नामा जेब्ला जों खाथियाव मोनहैयो अब्ला बेनि बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा माबाफोर आइडियाफोर दं नामा माबा लामाफोर दं नामा बेनि सोमोन्दै दा मोनथियो नामा आरो बुंनो हागोन
थ' माने आं माने लामाफोर नुनो हाग माने जों खारनोबोथ' हाखाया नामा मोनदां आरो जों मानि दंफां बेफोरबायदि गाखोनाफोर थायोब्लाबो माने जों माने बेसोरसो माने नेखागोनानो जिहेथु मानि थाखाय आं मानो सोरब सानो होमबा माने जों सुबिदाफोर मोनोब्ला माने खाथि खालाफ्राव मानसिफोर थायोबा माने जों लेंंहरनो हानाय सिमानो राहा दं होननानै आं सानो आरो नोंथां आरो जों माने खाथि खाला रावबोफोर गैयाबा माने जों मा होनो बेफोरबायदिनिफ्राय बारग'नायनि राहा रा गैया होननानै आं बुंनो सानो आरो औ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो
मानि सोमोन्दै बा
माने जों जेनेबा जिब जुनारफोरनिफ्राय माबायदि बारग'नो हागोनमोन जेनेबा खाथि खाला मा होनो जि बे मा होनो बेदर जाग्रा जुनारानो फैबाय अब्ला नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हानायनि राहा दिहुननो माबोरै दिहुनगोन बिनि सायाव
बिनिथ' राहा लामायाथ' गैया जोंहा जेब्ला जों नुयो जों गावखौनो माबा लानांगोन आरो साबधानैा जों खाथि खाथियाव बिदिनो मखा मुलि जायोबाथ' जोंहा लामा राहा लामायाथ' गैखाया नालाय बेनिखायनो जों नुयै सिगां गावखौनो मा खालामग्रोनांगोन साबधान अब्लासो जोङो बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन आरोोना नङा नङाबाथ' जोंहा राहा लामायानो गैखाया जेरै बिथांमोननि खारनाय बिथांमोननि बारनायफोरखौथ' जों मोनथिबाय थाखाय जों नुबायनि थाखाय माबायदि बिथांमोनहा माबायदि होसोयो आरो बिथांमोननियाव माबायदि स्पिडा दङ बेखौ जों नुनो मोनखायो आरो नङासै जेरै जोङो न'आव फिसिनाय जुनार होनोब्लाथ' जोंहा दहाय नोंथाङा बुंलांखाबाय मोसौ जेरै मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोनो आरो गोबोर गोबोर जेब्ला गोबोर थायो अब्ला जों हासार
न
हासार थायोब्ला जोंहा आबाद बिदिनो मैगं थाइगंफ्रा मोजां जायो जों बेखौ मिथियो ओंखायनो जोंनि थाखाय बे मोसौआ बा मोसौ मोसाया जोंनि थाखाय मोजां माबा गोनांथि आरो
औ
आरो जोंहा गोबोराबो बिदिनो बेसेन गोसाबो नङासै फानोब्ला जोंहा मा मोनो रां मोनो
औ होमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ' लायनोसै नोंदां
औ दे जागोन दे
औ दे